हेलौ हेलौ औ नोंथां दे बुंनायसाय मा खबर
ए नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
औ नै दासो ओरैनो जिरायनानै दङ नों नोंथां नोंथाङा माबाफोर खबर फुरनमा
दा नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव माने सुंद'यै मोनसे सोंलु सोंनो सानदोंमोन आरो
अ दे लाइ नोंथां बुंनायसै नोंथाङा आंनियाव मा सोंलु सोंनो सानदों एबा मिथिनो लुुबैदों फोरमायना होदो।
नोंथाङा दायो माबाफोर मावनांगौ हाबाथ' गैया दा?
औ गैया नोंथां।
अ दा नोंथांनाव आं बेखौनो सोंनो सानदोंदि नोंथांनि थासारियाव माने आबहावा बार गिब्रंनायनि फंनैसो आबहावा बार गेबेंनायखौ लानानै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां दा ओम आबहावा गेब्रेंनायाथ' जोंहा मोनसे जोबोद गाज्रि। थासारि मिथिंगानि गोदोनि समाव जों जोंहा आबहाव गेब्रेंनाया गोबाङै नङाब्लाबो जोंहा दा थ' गोबां जाबोबाय आबहावा गेब्रेंनाया दा आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' जोंहा मिथिंगायाव बेफोरबायदि माखासे से गाज्रि जाबोरबा गाज्रि जाब्रबथाय बा गाज्रि थासारि मिथिंगानि खहा खैफोद जानाय बा बेफोरबादि थासारिफोरा सोमजिनायखौ जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुंनाय जायो ओरैनो सरासनस्रा बाथ्रायाव दा आबहावा गेब्रेंनाया जोंहा नोगोर बा सोहोर ओनसोलफोराव गोबां जायो। बेफोरबायदि सोहोर ओनसोल फोराव जों आबहावा गेब्रेनाया जोंहा बांसिनैनो जाबायथायो ओ जोंनि ओ फिसा फिसा सोहोर ओनसोलफोरावबो बेफोरबादि गोबां आबहावानि गे ब्रेंनाय थासारिफोरा जाफ्लेबाय दङ
औ
ओरैनोथ
गामि ओनसोलफोराव जोंहा आबहावानि गेब्रेंनाया बांद्राय जायाब्लाबो खायफा खायफा गामि ओनसोल फोराव इफोरबायदि आबहावा गेब्रेनायनि जेंना फोरखो नुनो मोननाय जायो। दा गामि ओनसो लाव बेफोरबादि गेब्रेंनाय फोरा जोंहा थारैनो बांद्राय नङाब्लाबो एसे एसेब्लाबो
जाबोगासिनो दं
औ
आरो जोंहा सोहोर ओनसोल फोराव गोबां बेफोरबायदि गारि म थ' दारिमिन बायदिसिना गायसंनाय थाखाय आरो माखासे गाज्रि रासायनारि मुवा बेसाद बायदि गोबां दारिमिननिफ्राय बानाय नाय बा दिहुन जानाय बेफोर बेसादफोरखो बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा टाउन ओनसोलफोराव गोबां बेफोरबायादि गेब्रेंनाय जायो आरो गामि ओन सोलनिफ्राय जोहोर ओनसो आवस सुबुं सानखोआ गोबां जानो हमो माने गामि ओनसोलाव मोनसे गामियाव गो बां द्राय गोबां सुबुं थाया नाथाय ओ जोंहा मिथिनो मोनो गामि ओनसोलनिख्रुइ सोहोर ओनसोलाव जेसेबांखिनि ओ खम एसेल जायगायाव गोबां सुबुं अनजिमा थायो बा सुबुंफोरा थायो नखर खुंनानै थायो बा खायफा सा ख्रि मावो गोबां बेफोरबादिनो सुबुं थानायजों लोगोसे हान्था मेला थांलाय फैलाय दारिमिन गोबां नांगौ फोराबो बा गोनांथिफोराबो गोबां जायो जोंहा सोहोर ओनसोलफोरा दा बेफोर सोहोर ओनसोलाव गोबां सुबुं अन जिमा जानायजों लोगोसे गोनांथियाबो नांगौ जानाय जों गोबां गोदान गोद दान मा खासे दिहुनथाइ बाहाययो बाद दिहुनो दारिमिन फोर गायसङो बेफोरबादिनि थाखायनो जोंहा सोहोर ओनसोलफोराव आबहावा गेब्रेंनाया गोबां जायो। दा दा बेफोरखौ होबथानो थाखा जोंहा गोबां माखासे राहा लानांगौ बा हाबा मावनांगौ। खामानि मावनांगौ दङ आरो दा बे फोरखौ होबथानो थाखाय जोंहा गिबियावनो गारि मटर सालानायफोरखो खम खालामनांगो आरो दारिमिनफोरनिफ्राय बिदि जोंहा उखुन्दै गाज्रि सावनाय उखुन्दैफोर बेफोर ओंखारो बेफोर दारिमिन बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय बेफोर माबाफोर फोराबो जोंहा गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नालाय आबहावाखौो दा बेफोरनि दारिमिन फोर बाहायनायफोरखो एसे खमायनांगौ होननानै आं सानो आरो दा बे फोरनि अनगायैबो जोंहा दारिमिन फोराव खायफा खायफा जायगायाव अबे मोजां बेसाद बानायनाय जायो आरो खायफा जायगायाव जोंहा प्लास्टिक आरिफोर बानायनाय जायो दा बेफोर प्लास्टिक आरिफोरनि बानायजानाय बेस फोराथ' जोंहा गोबां आबहावा गेब्रेंनायाव गोहोम खोख्लैयो बेफोरनो जोंहा दासिमबो हा बायदिफोरखो गोबां गाज्रि खालामबोगासिनो दोङो। दा जोंहा प्लास्टिकनि बाहायनायखौबो खम खालामनांगो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा माइ आबाद मावनायफोराव गोबां माखासे गोदा सहर नोगोर ओनसोलफोराव गोबां मुलि हासार बाहायनाय जायो रा सायनारि। दा बेफोर आरि बाहायनायफोरखौ जोंहा खम खालामनांगो। दा बे फोरखौ होबथानोब्ला आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानोब्ला जोंहा बेफोरखौ बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगौ। बेफोरनि अनगायै माखा मोजां उम साननायजों मोजां खामानि मावनानै जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय फोरफोरखौ होबथानो हायो। बेफोरबादिनो गोबां जायगायाव जोंहा आबहावा गेब्रेंनाया जाबोबाय दङो। आरो बेफोरखौ होब थानो माखासे गोबां जायगायावनो खामानि मावनायबो नुनो मोनो। दा नों आं बेखौनो मिथिनो लुुबैयो जे नोंथांनियावबो ओरै नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबादि माखासे आबहावानि गेब्रेंनाय जेंनाजों मोगा मोगि जादों नामा? नोंथांनि गामिफोरावबो बेफोरबायादि जादों नामा? एसे फोरमायना होदो सुंद'यैनो।
औ नोंथां जागोन दा बारहावा बेफोरबायदि बायदि बायदि गेब्रेंनायफोरा बेफोरनि थाखाय जायोदि बे गेदेर गेदेर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गेदेर गेदेर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय बायदि बायदि बिजानु एबा बेफोरबायदि गारि-मटर बायदि बायदिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरनिफ्राय बारहावाया गेब्रेङो आरो बारहावा गेब्रेंनायजों लोगोसे आबहावा बायदि बायदि गासैबो थासारिफोरानो गेब्रेंखायो। दा बिदिनो दि बेफोरबायदि बायदि बायदि मुवा बेसादजों गेब्रें फानाय आबहावाफोरजों गेब्रें फानाय गासैबो मानसिनि सुबुं अनजिमानि थासारि बायदि बायदि एम्फौ-एनला बायदि बायदि जिउ गोनां बुस्थुफोरा जायखिजाया जिउ गोनां बुस्थुफोरा गासैबो थासारिया थासारियाव गोहोम खोख्लैयो। आरो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां जानो हमो जेरै सोरबा सोरबा सुबुंफोरा बायदि बायदि मुवा बेसादफोर जेरै प्लास्टिक लेखा बायदि बायदि बुस्थुफोरखौ। जमा दोनालासे फबालासे बेबाबदिनो जमा खालामनानै सावो बेफोरावनो गासैबो जोंनि थासारियावनो बेफोरबायदि सावनाय मानाय गासैबो ओंखारनाय बुस्थुफोरजों लेथ्रा लेथ्रा मोनामनाय बायदि बायदिजोंनो गासैबो थासारि ओनसोलावनो गेब्रेंजोबो। आरो जोंहा बेफोरबायदि जिउ खुंनायाव बेफोरबायदि बुस्तुआ गोहोम खोख्लैयो। आरो बिबदि बिनि अनगायैबो जोबोर बायदि बायदि गोहोम खोख्लैयो जेरै जोंहा
आबहावा गेब्रेङोब्ला जोंना थासारियाव बो गाज्रि जानो हमो जेरै जोंना हां लानायफ्राव आरो बिदिनो बिब्दिनो मोदोम देहाफ्राव गासैयावबो गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो। आरो बे फोरबायदि बुस्थुआ जोबोर गाज्रि दा नोंथांनिसिम आङो सुंद'यै बेखौनो बुंबायदि।
औ।
नोंगौ नोंथां मोजां थारैनो बाथ्राया बेफोरबायदि आबहावा गेब्रेनाया जोंहा सुबुं नो थाखाय बा गासै जिउआरिनि थाखाय गोबां गाज्रि जानानै फैयो गोबां जिउआरि बेफोरबायदि जेंनाजों मोग गा मोगि जानानै बेमार आजाराव गोग्लैनानै जिउ खोमानांबोनो जाबाय गासैबो थारैनो। दा नोंथाङा आंनो बेफोरबायदि फोरमायना होफिनबाय। मोजाङानो
औ दा नोंथाङा आंनाव सुंद'यै सोंबाय आरो आंबो नोंथांनाव सुंद'यै सोंबाय नोंथाङाबो जि बाथ्रा फोरमायदों बे बाथ्राया गासैबो नंगौआनो दा नोंथाङा बेफोरबायदि आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।
अब्ला एसेयावनो फोजोबसै नोंथां औ।